लोगो ओं खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा दा एसे बेस्थआव दं नामा?
नोंथां आं दायो बेस्थ गैथवा नोंथांङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
अब्ला नोंथां औ नोंथांङा जुदि दान्दिसे सम हायोब्ला जोंङो फंनैसो आरो नोंसिनि आरो जोंनि माखासे सोलिबाय थानाय ओ थासारिनि सोमोन्दै फंनैसो आंङो खोथा सावरायलाय सानदोंमोन दा नोंथां फंनै दसे सम हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अब्ला नोंथां फंनैसो जोंङो खोथाखौ सावरायनोसै नंङा होमबा
ओं नोंथां।
दायो नोंथां ओ आंङो नोंजों नोंसि आरो जोंनिनो जिखि जोंनि गला आरो बाजारफोर जोंनि बि सायाव सावरायलायगोन बे नोंसिनिख्रुइ माखासे बाजाराव माबायदि मुवा बेसाद फनाय जायो आरो बै मुवा बेसादखौ फाननानै जोंनि सुबुं माहारिया माबायदि मोनसे मुलाम्फा गोनां मोनसे रांखावरि आरजिनानै लानो हायो आं बेदिस सावरायखादों नोंथांजों
ओ नोंथां आं खोनादों आरो बे आयदाखौ आंङो जोबोर मोजां मोनदों जोङो जोंनि जायगा आरो नोंथांनि जायगायावहाय माबोरैहाय जोङो हाथाय बाजारफ्रा सलियो आरो बेवहाय मा मा मेग मैगं मोनो आरो जोंनि आबादारिफ्रा माबायदि बे मैगंफोरनि बे मैगंफोरखौ फाननानै रां आरजिगासिनो आं बिनि सायावहाय ओं नोंथांजों सावरायगोन आं गिबियावनो आङो जोंनि जायगायावहाय ओं गोबां बिदिनो हाथायफोर दङ जेरावहाय जोंङो ओं
हेल' हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना? हेल' अ हेल' अ नोंथाङा खोना खोनायाखै हेल'